हेलौ अ नोंथ
ओ हेलौ नोंथां औ खोनादों नोंथां ओ जेनेब्ला नों थांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय आं माने मोनसे आयदायाव नोंथांजों स सावरायनो थाखाय फन हरदोंमोन आरो ना नोंथांजों बे आयदायाव सावरायजागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां सावरायजागोन।
औ बे आयदाखौ आङो बुंना होनोसै ओ जेनेबा बर' माह हारि बा बर' हारिया माबायदिहाय ओ जौखौ बानाय बा माबादिहाय जौखौ सावो बेनिस सायाव एसे सावरायनो सानोमोन नोंथां नोंथाङा एसे सावरायना होलाय?
औ ओ जोङो जौखौहाय माबोरै सावो होनना बुङोब्लाथाय ओ जोङो फार्स्टावनो जों जुमाय सावग्रोननाय जायो आरो नों थां जुमायाबोथ' मोनसे जौसो ना ओ बिद ना जोङो जुमाय सावनो थाखाय जोंनो बाखार नांगोन आरो जोङो माइरंख खौ ओ बिदिनो ओंखाम बायदि संनानै लाग्रोयो आरो
औ
बिदिनो ओंखाम बायदि संनानै लाग्रोनानै जोङो बे खौ ओ दसे सम दोननानै जोङो एरखावनाय जायो आरो प्लास्तिकफोराव जोङो बि बिदिनो फेनस्रानानै दोननाय जायो बिनि उनावहाय औ बेनि उनावहाय जोङो बेखौ दसे सम दोननानै जोङो बाखार खौ जोङो जि जेसेबां नांगौ एसेबां जोङो सिख्रुमना लाजोबबाय गुन्दैखौ खालामजोबनानै नोंथां औ बिनि उनावहाय
बिनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ आरामै बिदिनो दै सारस्रि सारस्रि बाखार फोननाय जायो आरो नोंथां ओ बिदिनो फोनखांनानै जोङो बाखारखौ जेब्ला फोनखांगोन अब्ला जोङो बे प्लास्टिकखौ जोङो मोजाङै ओ खोब नानै दोनो आरो बे जेनेबा जों जुमाइ सावनायखौ औ औ बिनि उनावहाय ओ जोङो बेखौ हरसे बा हरनैफोर दोननानै जेब्ला बियो रोसि जाबो गोन अब्ला जों बेखौ बाल्थिं एबा थौफोराव सोनानै दोननाय जायो आरो। आरो बिदिनो खायफा खायफा हा ओरैनो दोनो खायफा खायफा बिदिनो औवानि हेबनाय जेरै खखा रखम जों बेखौ गेजेराव सोनानै दोनो आरो। जाहाथे बे अफ्रिया जोंनिया बाहेराव जेनेबा उम जोङो सिरबाथाय अफ्रि फैफायै रखम जेरै रोसि गोजाल' औ उनावहाय जोङो बे जुमाय रोसिखौ लोंनानैबो सेरे सावजायो लोङा लासेनोबो ओरैनो सेरेब सावजायो आरो नोंथां। बिदिनो सेरेब सावनो थाखाय जोंनो ओ खान्था नांगोन आरो आरो फायला नांगोन जोंनो दाबोरबो नांगोन बिदिनो मोनथाम औ मोनथाम जेनेबा जोङो मोनथाम थाला बिदि बुंनाय जायो आरो खान्था गोदोराव जोङो अफ्रिखौ दोनगोन बेनि उनावहाय बिनि गेजेराव जोङो जि खफ' थाङो फायला होननाय बेखौ जोङो दोनगोन आरो बिनि सायावहाय जोङो दाबोर गंसे दोनगोन आरो दै दोननो थाखाय बे दैखौ जोङो औ सोलायना होबाय थानांगौ आरो आरो पाइप मोनसे थागोन बेयाव जोङो बथलाव जों सेरेफखौ गहोनाय जायो आरो नोंथां।
औ।
औ बिदिनो ओ बे दैखौ जोङो सोलायबाय थानांगौ आरो गुदुं जाब्लानो जों दैखौ गारनानै गोदान फिन खनसेयाव गुसु दैखौ होनाय होनाय जायो आरो नोंथां नोंथाङा दा नोंथांमोननि ओनसोलाव बिदिनो जौ फालांगि एबा जौ बेफार खालामनाय जायो नामा नोंथां?
औ औ नंगौ थिग बेबायदिनो नोंथाङा जेरै हायो बुंदों बेबायदिनो जोंनि ओनसोलफोराव ओनसोल एबा जोंनि गामिफोरावबो ओ नोंथां बुंनाय बायदिनो जौ फालांगि खालामनाय जायो आरो ना। बेबायदिनो ओ जेनेबा बर' सुबुंफोरालाय न'खर न'खरनो आगोल आगोलनिफ्रायनो जोंना न'खरावनो जौ सावनानै एसे एनै लोंखाग्रा नालाय बेबायदिनो न'खराव लोंनायजों लोगोसे ओ जेनेबा मालाबाफोर रांखावरि जायोबा एबा रांनि गोनांथि जायो जायोबा बेबायदि जौ सावनानै ओ जेनेबा फैसाबो बेबायदिनो मोननो हायो आरोना बेबायदिनो जेनेबा जों जौखौ मानिफ्राय मोनो होनबा नंगौ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जेनेबा जोङो माइरंखौ ओ हाथाय बाजार एबा गलाफोरनिफ्राय लाबो ग्रोनानै न'आव लाबोनानै बेखौ जोङो ओंखामखौ जेनेबा बेनि माइ माइरंखौ जोङो ओंखाम खालामनानै रुग्रोना लाग्रोनांगोन आरो। बेबायदिनो जुमाया बे ओंखामखौ जोङो ओ बखनानै प्लस्टिक एबा दाबोरफोराव बेखौ बोखारनानै बेखौ गुसु जानो दोनग्रोनो होनानै बेनि उनावहाय जोङो बेखौ ओ दै साबस्रि-साबस्रि जेनेबा बेयाव बाखार जेखौ जायखौ जों बुङो एमाव होननानै ओ बेखौ जोङो फोननाय जायो आरोना बेबादिनो जेनेबा बेखौ फोननानै जोङो बेखौ खाथुमना दोननाय जायो बेखौ खा नानै जेब्ला बेनिफ्राय रोसि एबा बिदै गयो बेखौ जोङो ओ खान्था एबा दाबुरफो राव जोङो बेखौ थिखोना दोननाय जायो बे थिखोना दोननायखौ ओ जेलेबा जेनेबा जोङो बेखौ जोङो ओ जौ बिदै हिसाबैबो बाहाय जायो आरो बे खौनो जोङो ओ सेरेप महरैबो बानायनानै दिहुनो हायो बे बायदिनो ओ जोनिया बिदि ओ सोनानै दोनबा बियो ओ जौ जायो आरो बेखौ जोङो सेरेब हिसाबै माबोरै खावो होनोब्ला ओ जों बेखौ ओ जेनेब्ला ओ खान्थाफोराव सोनानै ओ बेनि सायाव ओ टाला-टाला मोनथाम बहायनांगौ आरो ना बेनि सायाव खान्था फिसा-फिसा बा हायनानै ओ जेनेबा बेयाव दैखौ दै होग्रोगोन सायाव ओ ओमफ्राय बे दैखौ जों जेनेब्ला गुुंदुं जाब्ला ओ बे दैखौ गारबाय थानागौ बिदिनो जेनेबा बेनि बेनिफ फाय ओंखारनाय उखुन्दै एबा गोलोमदै ओ बेखौ जोङो पाइपथिं दिहुननाय जायो बेखौनो जोङो ओ सेरेब महरै एबा सेरेब ओ हिसाबै जों बेखौ दिहुनन्नानै मोननो हायो बेबायदिनो ओ जोंनिया जौ बिदै होनोब्लाथ' जोंनिया ओ बेबायदिनो गुबुन-गुबुन माइरंनिफ्राय मोननो हायो बेबायदिनो जोंनिया माइब्रा माइरं निफ्राय ओ जोंनि जौ बिदै खौ ओ जोबोर ओ मोजाङै मोन हायो जेरैहाय जोंनि माइब्रा माइरंनि जिउ जौ बिदैया जोंनिया गोदै जायो आरो बेबायदिनो ओ गुबुन माइरंफोरनि जौ बिदैया बारा बिदिहाय गोदै जाया ओ थेवब्लाबो सार गोनां जायो आरोना बेबायदिनो ओ जोंनिया ओ जौ बिदैखौ ओ से बोसोर एबा ब्रै बोसोर हावलागै जोंनिया बे खौ ओ थिननानै दोननानैबो बाहायना लोंनो हायो बेबायदिनो नोंथां ओ जोङो नोंथाङा जेनेबा माइब्रानि जौखौ माबोरैहाय बानायो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ नोंथां ओ जोङो जेरै ओ माथानि अम अम मा होनो जुमायखौ जोङो जेरै बानायो जों माइब्रा बिदैखौबो बिदिनो बा नाय जायो आरो नोंथां एखे रोखोम आरो बेखौ जोङो ओ माइब्रानि जुमायखौ जोङो गोबाव सम दोनजायना दोन मिथिलामोन नोंथां जोङो बिदिनो माइब्रानि जुमायखौ जोङो बोसोर बोसोरहालागै दोनना फिसिनानै एबा जिरायनानै जोङो दोननानै लोंनो हायो आरो नों थां ओ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा दा जोङो जेनेबा जौथ' सावो सावनानै जोङो बिदिनो बेफार फालांगि खालामनाय जायो बेयाव जोंहा माबाफोर खहा जायो नामा नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना नोंथां
औ औ हागोन औ जेनेब्ला ओ जोङो जौखौ ओ मोननै रोखोमाव जों बाहायनो हायो जेनेबा जोङो ओ जौखौ मोजां हिसाबैबो बाहायनो हायो बेनिनो आरो उल्था गाज्रि हिसाबै जों बेखौ बाहा यनो हायो बेबायदिनो ओ सोरबाबा जौ लोंनानै बा जौजों गफबनानै ओ गाज्रि महर बा गाज्रि हुदा सोलोङो बेबायदिनो जोंना ओ मा लामाफोर न'खरफोराव ओ हाबा बिबा बेफोरबायदि जायोब्ला जों माने मायबाफोर खरम जायोब्ला बेयाव जोंडो जौ खौ ओ जोंनि बर'हारिया लों हाग्रा नालाय बेनिखाय जोङो एसे एनै होनानै ओ मानसिफोरखौ बेदि बेजों सोंना हायो बेबायदिनो ओ जेनेबा जोङो आगोलोहाय बिदिनो बर' सुबुंफोरखौ जौ जौ बिदिनो जौजों एबा सेरेटफोरजों गफबना थानायखौ आरो गाज्रि हुदा लानायखौबो जोङो नुनो मोनोमोन। बाट आथिखालाव जोङो बेनि बेनि आरो खम जाबाय बिदि नुनो बारा मोनलिया ओ जेनेबा आथिखालनिसाय दानि सुबुंफोरा आ आगोलनि बायदि जाम्बा जाम्बि जाना थानाय नंलिया। जेनेबाखि आगोलनि सुबुंफोरा बिदिनो जोंना जाम्बा जाम्बि थानानै ओ बिदिनो जौ जौफोरजों गफब ना थायो ओ फरायसालियाव थाङा बिदिनो खामानि दामानि गुबुनाव मावनो रोङा बिदिनो गावबा गाव आबाद मावनानै जायोमोन।
औ नंगौ।
जोंनिया जौनिफाय ओ जेनेबा एंगारनानै बा जौखौ गारनानै मोजां लामााखि ओ जेनेबा थांनो ओ रोंदों बा सोलोंदों। बेबायदिनो जोंनिया ओ जौओखा जौखौ जोङो मोननै बाहागोआव बाहायनो हायो मोजां आरो गाज्रि औ औ। थिग बेबायदिनो नोंथाङा ओ जेनेबााखि नोंसोरनि ओनसोलफोराव ओ जौखौ लानानै माबायदि दिहाय बाहायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां ओ आंथ' दा नुनाय बायदियाव जोंनि ओनसोलाव ओनसोलाव बिदिनो ओ जोंनि गामियावथ' बिदिनो ओ जौ फालांगि खालामनाय जाया नाथाय बिदिनो खाथि खाथिनि गामिफोराव बिदिनो जौनि बेफार फालांगि खालामनाय जायो आरो। जोंनि गामिनि सुबुंफोरा बिदिनो बे गामियाव थां नानैयो गोबां जौ लोंनानै ओ बिदिनो गाज्रि हुदा खालामनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों आरो। रो बिदिनो ओ गुबु जेनेबा जों गामियावथ' मोनखाला नालाय गुबुन ओ गुबुन गामियाव थांनानै बिदिनो रांफोरखौ ओ बिदिनो खरसा खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों न'खराव जि नांगौ बेफोरखौ लाबोना होफैया बिसोरो गावसोरनि जेनेबा लोंनायखौल' नागिरो बेफोरखौ जों नुनो मोनबोदों आरो। बिदिनो गोबां खहा जानाय नुनो मोनदों आरो बिस सोरो मोजां खामानियाव जेनेबा ओ खामानि मावनानै ओ एसे एनै लोंनाया बेलेग नाथाय बिदिनो गोबां जौ नानै थायो बिसोरो दा। बेनिखायनो ओ खहा जानायखौ नुनो मोनबोदों आरो नोंथां।
औ औ नंगौ।
ओ आरो नोंथांमोननि ओनसोलावबो दा बिदिनो ओ नोंथाङा खहा जानायखौ नुनो मोनदों नामा नोंथां?
औ। औ नुनो मोनदों औ जेरैबायदि नोंथाङा बुंदों बेबायदिनो ओ जेनेबा गामि नि बा गामिनि बोराय बुरै गामिनि सेंग्रा सिख्लाफोरा बिदिनो जेनेबा ओ जौ जौजों बारा गफबना थानाङा आरो ना गाज्रि हुदाफोर जौ लोंनानै माने नोङो सानब्लाबो आंखाला माबेखौ होन सानब्लाबो माने जौजों ओ माजों जुदि गफबना थायोबा बेखौ माने माला मा जायो बेखौ हमदांनो हाया बा हमदांना मोना। बेबायदिनो जेनेबा आं सानोखि ओ जौखौ बारा एसे बाहायनाङा। बेबायदिनो ओ जौवा जेनेबा मानसिखौ मोजांब्लाबो माब्लाबा समावहाय गाज्रि खालामनो हायो। बा गावखौ खहा खालाम बेनि थाखाय ओ जौखौ ओ बिदिहाय बांसिनै बाहायनो नाङा। ओ आरो दानि सेंग्राफोरा बेबायदिनो जोङो गामिफोराव ओ बा टाउनफोराव बिदिनो जोङो जौल' नङा बेनि अनगायैबो ओ गुबुन गुबुन जौफोर दंबोयो जाय खौ जों बायनानै मोनो वाइनसभफोराव बेफोरखौबो जोबोद जादों। बेबादि बिदिनो बेफोरखौ ओ गाज्रि बेसादखौ एबा गाज्रि मुवाखौ जोङो बाहायैया मोजां जागोन। बेबायदिनो नोंथां होमबा जोंहाथ' समाबो जायाखै नङा जानानै फैबाय होमबा नोंथां नोंथां ओ रायज्लायनायखौ जों एसेयावनो लाखिथ'नोसै नामा नों थां औ नोंथां गोजोन्थों। एसेनोसै।